आ नोंथां।
औ नोंथां खोनाबाय दे।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां। ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि दानाय, लुनाय बा गाननाय जोमनायनि सायाव आ नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन नों
औ औ औ नोंथां सावरायजागोन दे सम दं।
जोङो दानाय लुनाय होनोब्ला जों साफ्रोमबो मिथिगौ जोंनि बर' मानसिफ्रानो नङा होमबा? जेरै बर'फ्राव गावनि दानाय लु लुनायनि गेजेरजों गावनि गामसा, दखना बिदिनो जोङो गाव गायनि द्रेस फोरखौ जोङो बनायनानै लायोमोन गोदोनिफ्रायनो। नङा होमब्ला जि समनिफ्राय बर' फ्रा समाज दादों बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा माने आखाइजों दानाय लुनायखौ जों सोलोंबोनायखौ जोङो नुबोदों। आरो जोङो खोनाबोदों जोंनि जारिमिनफोरावबो नङा होमब्ला जायखौ जोङो। बर'आ मा समनिफ्राय रायजो जाबोदोंमोन जों बिनि दिनै थं थारिखखौ होनो हाया, नङा होमबा नों थां जारिमिननि गेजेरजोंसो जों मिथिनो हायो बर'फ्राबो गोदो गोदायनिफ्रायब्रो जि जोमखौ गावगायनि आखाइजों दाबुना नै जेरै हिसानजों जेरै दख'ना गामसाफोरखौ दाबोनानै जों गानबोदोंमोन नु आरो दिनैसिमबो जों बर'फ्रा दानाय लुनायाव म माने रोंखा राखा नङा होमबा नोंथां? दिनै जोङो दिनै जों बर'फोरा ओ गाव गायनि दख'नाखौ जेनै गावनो दानानै लायो गामसाखौबो दिनै आइजोफोरनि हौवासाफोरनि थाखाय दानानै होयो। होयो नङा होमबा? थिग बिदिनो दख'नाखौ जोङो मोननै ओ बाहागोआव जोङो राननायखौ जों नुयनो मोनो जेरै थग्रं दख'ना आरो लां गा दख'ना नङा होमबा?
औ औ।
बे जाया बे दखनायावबो जोंनि बर आइजोफोरा गोबां खाबजानाय जायखौ जोङो मेगनजों नुनानैनो जों सोलोंनानै आगर एरनाय खौ जों नुबोदों जेरै फारौ मेगन, दाावराइ मोख्रेब, जेरै हाजो आगर दिखिया दिंखिया माने दिंखियानि आगर थिक बे औ। थिग बिदिनो जोङो माने आगरखौ जोङो माने दाउसा मोख्रेबबो होननानै बुङो जायखौ। बेफोरखौबो जोङो बर'नि गानग्रा सि जोमाव जोङो बेरखांहोनाय खौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो आथिखालावबो जोङो बिदिखौनो खालामनायखौ नुयो आरो। मानोना जाय आइजो फोरा जि दायो बिथांमोननि बिथांमोना नुनानैनो गावसोरनि सानखांदिंदों बि बिलाइफोरनि महर बिबारफोरनि महरखौनो एरनो हानाय बिसिनियाव गुना दङोमोन आरो नोंथां। बिसोरो गाव गावनि आख खाइजोंनो जेरै एरनानै बिथांमोनहा दिनै दख'नाफोरखौ फानोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि दखना फाननाय एरिया एसे माबानि आधुनिक जाबोनो हाबाय नोंथां।
औ औ।
फोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव जों फाननायखौ बारा नुङामोन नाथाय आथिखालाव गोबां मानसिया जोङो हाथाय बाजाराव जों दखनाफोरखौ जों फाननायखौ नुबाय। जाहोना जाबाय जों बर' फ्रा माने खम बिबांनि मानसिया दिनै गाव गावनि दानाय लुनानै गाननाया जोबोर खमायबाय, जायनि थाखाय बिसोरो गोरलैयैनो हाथ थाय बाजाराव मोननायखौ बोजबनानै लायो। बेनिखायनो जोंनि हाथाय बाजाराव गोदोनि बेफोर खमा एबेलेबोल जाबाय आरो बेनि ओनसोल जानायनि थाखायनो दिनै माने मानसिफोरा खस्थ' खालामनो बानाय जाबाय। गोरलैयैनो मोननायखौ लुबैग्रा जाबाय, थिग बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदि बिदि जायो आरो नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदि जि जोम दानाय लुनाय उइबिं सेन्टारफोर दोङो नामा नोंथां?
औ दोङो नोंथां जेनेबा दोङो दोंनाया थेवबो ओ खम नुनो मोनो आरो गोदोनि बायसा बिदिनो ग्रोम ग्रोम न'आव हसानसालि बेफोरदि नुनो मोनला आरो। आ औ हिसानदानो जेनेबा हिसान गंसेयाव जोङो बायदिसिना जि जोम दायोमोन जेरैहाय गामसायानो जा फा दि दखना बायदि रोखोमनि दायोमोन आरो बेयाव जेरैहाय ओ बेयाव ओ सालखुन्था औवानि सालखुन्था बिदि गायोमोन आरो। गायनानै बिदिनो इसान दानायाव गोबांथ आगजु नांगौ जायोमोन जेरैहाय ओ माखु ओ माखु नांगौ आरो ज'थर, सोरखि बिदिनो बायदिसिना थायोमोन आरो। ओ बेफोरजों दायोमोन औ बेफोरखौ आरो ओ दा बायसा दानि जुगाव एसेबांखि नुला आरो खाफा खानैनि न'खराव नुयो आरो नोंथां औ बिदिनो औ आरो जोंनि बरनि जा गाननाय होनब्ला बरनि गाननाय जोमनाया बिदिनो जोंनिया जेरै मोननै रोखोमनि थायो दखना गाननाय जेरैहाय अग्रं दखना आरो लांगा दखना जोङो अग्रं दखनाखौहाय मारै गानो होनब्ला अग्रं दखनाखौ जोङो जेनेबा बिदिनो ग्रोब सोनानै गानो आरो आरो जा लांगा दखना लांगा दखनाखौहाय जोङो बिदिनो फुवारनानै मेरायनानैसो गानो आरो नोंथां आरो औ बिदिनो जेनेबा ओ जोङो बा बैसागु फोर मोसानायफोराव ओ बिदिनो जेनेबा गोमो गाबनि दख'ना गानो । ओ आरो बायदिसिना ओ आगरनि फास्रा आर'नाइ फास्रा लायो आरो । बेयावबो फास्रा होनबा गोबांथार गाबनि दङ' । जेरैहाय गोमो गोजा गोथां ओ गु फुर गोसोम बायदि रोखोमनि गाब दं आरो नोंथां औ आरोहाय ओ औ आरो हौवासाफोराबो बिदिनो गामसा गानो ओ गामसा जोंनि बर'नि ।
औ ।
दा बिदिनो बायदिसिना गस्ला आरो आर'नाइनि गस्लाफोर बिदि गानो आरो नोंथां ।
औ औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो । माने जोंनि बे दोरोङारि ओ गाननाय-जोमनाय दानाय लुनाया आथिखालावबो दङ' । ओ गोदोबो दोङोमोन नङा होमबा आरो जोङो दिनै माने बेखौ फालांगि लेभेलाव खालामबाय खालामनायनि थाखाय दिनै जोङो एभेलेबोल मोनबाय नङा होमबा दाग्रायाथ' जोंनि मानसियानो दादों नङा होमबा नाथाय फानग्रायाबो जोंनि मानसियानो । बेदि खालामब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां मानोना जोंनि रांखान्थिया जोंनि मानसिनि आखायावनो थालाङो नङा होमब्ला
औ औ ।
जोङो हा थाय बाजाराव दिनै ब बेंगलनिफ्राय फैनाय कलकातानिफ्राय फैनाय जुदि गाननाय जोमनायखौ जों बोजबनानै लायोब्ला जोंनि बर'फ्रा माने जोंनि रांखान्थि हालोदा जोबोर गाहायाव थांगोन आरो । मानोना जायनि थाखाय जेनै गांसे दख'नानि दामा जिबा रोजा थामजि रोजा ब्रैजि रोजा गाहामनि दोङोनो होननायखौ खोनादों जाय मिसे नजों दानाय आं दिनैसिम नुफेराखै बारु नाथाय आं खोनादोंसो । नाथाय बेखौ जुदि जों खालामोब्ला जोंनि रांखान्थि हालोदा जोबोद गाहायाव थांगोन आरो बर'फोरनिया । मानोना जोङो मोस मि सिनजों दानाय गाननाय जोमनायखौ जोङो दोन्थ'नांगोन आरो जोंनि हारिमुखौ जों लाखिनोबा जों बिदिखौबो जों खालामनांगोन आरो नोंथां बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जोंनि दानाय लुनायखौ गारनानै जोङो आरो जोङो गुबुननि आखाइआव हगारोब्ला बोरै जानो नङा होमबा गानग्राया जों जुदि गुबुन दानायखौ जुदि जों बोजोबनानै लाबाय थायोब्ला जोंनि रांखान्थि हालोदा गाहायाव थांगोन आरो नोंथां आरो जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां ओ गोदोनि बोरिफ्रा जायफोरा दायो बाजि नि सायाव थांबाय जायफोरा द'जि स्निजि ओ बिसोरो माने आ आयंफोर जानाय आरो जोंनि बैसोआव बिसोरो दिनै जोंनि सानजारिफोरा दख'नाखौ जोङो थग्रंखौसो गाननाय जायो आरो बिथांमोना ओ माने लांगा दख'नाखो गानफेर मोनदिया बुंनो थाङोब्ला आंनिनो आइ बिथांमोनाबो दिनै दख'ना खौसो गानो थग्रंनि दख'नाखौसो गानो बिथांमोना लांगा दख'नाखौ दिनैसिमबो गानफेरनाय नुदिआ बे आंनि जोनोमाव आरो बिसोरो थग्रंखौनो गानखायो आरो बिसोरो लांगा दख'ना गाननो रोङा । जोंनि सानैसो जोंनि जायफोरा सानजारि जोंनि ओनसोलावहाय बि-बिथांजो मोनफोरा माने लांगा दख'ना गानफेरानो आरो अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो जायफोरा बुरिनानै थाबाय बुरैबाय जेरै स्निजि द'जि जाबाय बिथांमोनहा लांगा दख'नाखौ गानो ना थग्रंखौ बांसिन गानो नोंथां?
सोलावबो बिदिनो जोंनि जा आबै आयं जानाय बिसोरबो बिदिनो अग्रं दख'ना बि फोरखौसो गानो आरो लांगा दखनाफोरखौ बिसोरबो गानफेरनो मोनासै आरो। जेनेबा दा ओंखारदोंबाबो बिसोरो गोदोनिफ्रायनो गान फेराखै नालाय ओंखाय ओ गाननायाव एसे उसुबिदा मोनो आरो नोंथां बिसोरो। आरो औ औ अग्रं दखनाया एसे खहसिन जायो नालाय। गाननायाव ओंखाय बिसोरो बेखौ गानो आरो औ आरो जाहा गोदोनि गोदोनि जा आबै आबौ आयंमोना गोदोनि मोनसे जि दाबयोमोन आरो जायखौ जोङो इन्दिनि जि होनो। बेखौ गोदोहाय बिदिनो जा लाथा एम्फौ होनना बुङो आरो बेखौ फिनानै ओ बेखौ फिसिनानै जोबोद खस्थ' जायो दिसुन एखौ फिसिनायाव जेरैहाय बिनि आदारफोरखौ नागिरनानै बिसोरनो जाहोनायाव जोबोद खस्थ' जायो जेरैहाय बिसोर जायो होनब्ला इन्दि बिलाइ खारुं बिलाइ बेफोरदि जायो आरो बेफोरखौ हाननाय एबा नागिरना लाबोनो जोबोद खस्थ जायो आरो बेफोरदिनो लाबोनानै जाहोयो जाहोनानै औ जेनेब बा बे गोदोर जागोन गोदोर जानानै जेब्ला मोनगोन ओ मोनगोन एबा गोमोन फैगोन अब्ला जों बेखौ ओ जा थालिर बिलाइ गोरान बेवहाय फिथोब खानो थाखाय दोनो आरो दोननानै बिदिनो बिसोरो फिथोबखायो साननै सानथामाव। खानानै बिनि उनावहाय जों बेखौ जिरो आरो जिर
औ
थाइम्फ' बेखौहाय जानाय जायो जानायबो ओ जाय जायनि ओमफ्राय बिलाइहाय बिलाइफोरखौ ओ खांथिना लाबोना
औ
फिथोबखौ बिदिनो ओ जा रुनानै रुनानै बिदिनो थावख्रि लुयोमोन आरो औ आबैमोना। थावख्रि लुनानै बिदिनो बिनिफ्राय जि जोम दानानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो दा बेफोरनि दामा ओ बि बिफोरनि बेसेनफोराबो जोबोद गोसा आरो नोंथां औ।
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो मानोना जोंनि बे इन्दिनि जि नङा होमबा जायखौ जोङो मुगा होननानै बुङो नङा होमबा बिनि दामा जोबो जेरै गांसे सलानि दामानो बेयो द' रोजा स्नि रोजा आरो गांसे फालिनि दामानो नैरोजा नैजिबा नै अ सरि नैरोजा आरो थामरोजानि सायाव नङा होमबा। बेफोर रखमबो जोङो जेरै मुगा नि जों फिसिनानै जुदि खालामनानै जों बेफार फालांगि खालामनो हायोब्ला जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां बै जि दानाय लुनायजोंबो जोङो हारिमुखौबो सिबिनाय जाबाय लोगोसे नोंथाङा रांबो आरजिनो हायो आरो बेखायनो जोंनि जायफोरा साख्रि बाख्रि गैया आइजोफोरा जायफोरा जि दानो गोरों बिथांमोनहा बे हाबाखौबो लानाया मोजां आरो आंनि बुं नुहुरनायाव आरो नोंथां बेफोर रोखोमखौबो जोङो मावलांफानो हानांगोन नङा होमबा बुहुमावथ' रावबो गासिबो साख्रि मोनजोबा नङा होमबा। गो गोरोंङाबो साख्रि मोना रोङियाबो साख्रि मोनजोबा
औ औ
बेयो गासैबो जोङो साख्रि मोनजोबानो बे माबायाव जोंनि बे ओनसोल आव नङा होमबा गोरों गोराबानो बेयो साख्रि मोनजोबा मालाबा अब्ला जोंनो खाफालबो नांगौ जायो बेखायनो जोङो दानाय लुनाय बर'नि दोरोङारि दानाय लुनायखौ जोङो हम होबथानानै लाखिनाया जों साफ्रोमनिबो आइजोफोरनिनो बिबान आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ खौ बेखनावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ